खोनादोना खोनादोना नोंथां औ औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरा न'खर बेंनायजों लोगोसे गावखौ जिउ खांनायजों लोगोसे जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बर'फोरा दिनै गावखौ सुंथादों जेनेबा जोङो नांगौ समाव जोङो दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो फाननानै जोङो रां आरजिनो हादों बेफोर बेलायाव जोङो बोरमाफोरखौ दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै बोरैहाय जोङो रां आरजिनो हायो जों बिथांनि बेफोरनि सायावनो जोङो नोंथांजों सावरायनो लादनो दिनै नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ अब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो दे अमाखौहाय जोंङ बोरैहाय फियो आरो बोरै आदबजों फियोबा जोङो मुलाम्फा जायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होयो बि
अमा होनोब्ला बियो माने जोंनि समाजजों बा बर' हारिजों ओ मोनसे नांथाबनानै थानाय माने गोथौ सोम्ो गोनां मोनसे जिब होनांगोन आरो जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ ओ फालिबोनाय हिसाबै मोजाङा बेखौ ओ ओ ओ माने गोदोनिफायनो जोङो माखासे जानायनि जानाय हाबाफोराव जोङो बेखौ बाहायबोदों बा बिनि अनगायैबो जोङो फुजा बायदिसिना जों मोदाय दावदाय फुजिनाय फोरावबो जोङो बे अमाखौ जोङो बाहायबोदों थिग बेबायदिनो जोङो
ओ सिगांनि आरो दानिखो जों नुजुनानै नायोब्ला माने आलादा आलो नुनो मोनो सिगांनि समाव जोङोम ओ ओरैनो न'आव माफा मानैल' जोङो न'खरफ्रोमावबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन जोङो माने गोबां लायामोन मासे मानै बिदिल' जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन ओ बिनि गेजेरावनो जोङो बैफोरनो ओ जाहोनाय दानाफोरफ्रा माने गोबां माने नांगौ बायदि भि ओ भिटामिन गोनां बा देरहोनो हानाय नङामोन आरो बैफोर जाहोनाय बिनि आदारफोरा जोङो खालि जोङो माखौ जाहोयोमोन आ जो जों अफ्रि जौ संनानै मोननाय अफ्रि ओमफ्राय गुन्दै ओ मालाबा मालाबा समाव जोङो थास' बिफांखौ रुनानै होनाय बेफोरबायदिल' होनायखौ जोङो बेफोरबायदिजों फिजिनायखौ नुयोमोन आरो जोङो ओ ओंखाम
जोंनि न'खराव जाखोन्दा ओंखाम खालाय बेफोरखौ होनानै जों फिसनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बैफोरखौ बैफोरखौनो जोङो जाहोयोबा ओ नांगौबायदि ओ खम समावनो जोङो देरनायखौ जोङो मोननो हाया मानोना गोबाव होबाव नांगौ जायो जुदि बेफोरबायदिल' आदारफोरखौ होयोब्ला जोंनो गोबाव सम नांगौ जायो देरनायाव थिग बेबायदिनो जोङो
ओ फि गोदो फिसियोमोन नाथाय आथिखालनिखो बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालावहा माखासे गोबां सोलायनाय फैबाय ओ जोङो ओ आथिखालाव नायनो थाङोब माफा मानै बा मासे मानै फिसिनायनिफ्राय जोङो ओ सोलायनानै जोङो बारायनानै दायो जोङो गोबां बुरजा बुरजा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोसै बिदिनो दसथा फन्द्र'था ओ पन्सासथा गाहाम बेबायदि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो फार्म बानायनानै गिदिर गिदिर न' बानायनानै फिसियो ओमफ्राय बै फोरनो जोङो नाथाय बेबायदिनो आथिखालाव ओ माने बिगियानारि ओ आदबजों दिहुनजानाय माखासे ओ जाग्रा आदारफोर ओ लोगोसे माखासे ओ नेमखान्थिफोरखौ जोङो सोलोंनानै बैफोरबायदि आदबजों जों मावनायखौ नुनो मोनो सै आरो
ए जेरै जोङो बो बेफोरनो दानाखौ जोङो बायनाय दानाखौसो होनायखौ नुनो मोनसै मानोना बुंनो थाङोब्ला बैफोर ओ जाय जौ संनानै मोननाय अफ्रि बा गुन्दै बेफोरखौ जोङो मोननो थांला बारा माने आरो जुदि ओब गोबां बुरजा फिसिनायाव जों बेफोरखौ होनो हानायाबो माने ओ गोरलै नङा बा जाथाव नङा बेनिखायनो जोङो बा हाथाइ बाजाराव बायनानै मोननाय माखासे आदारफोर खौ जोङो होयो होयोसै आरो बेबायदिनो बैफोर आदारखौ होननानै जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जादों जोङो ओ जोङो सिगाङाव बोसोरसे नांगौखौ जोङो दायो द' दान बा स्नि दाननि गेजेरावनो जोङो नांगौ बिबांनि गोबां गिदिर गिदिर फेदेरनानै जोङो अमाखौ औ फाननानै जोंङो रांखौ खामायनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो फिसिनो अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोसै दा नोंथाङाबो बेबायदिनो आरो माखासे जोंनावथ' जिब जुनार फिसिनायफोर दङ दा बैफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङासो जि बुंलांखाबाय अमा फिसिनो नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो बर'फोरा दाउ फिसिनानैबो जोङो दाउआबो जोंनि ओ गोबां ओ हेफाजाब होयो जेराव जोङो दाउ फिनानैबो दाउ फाननानै जों जिउ राहाखौ जों दानो हायो गोबां मानसियानो दिनै आथिखालाव जोङो दाउ फार्म खुलिनानै गोबां बिदिनो रांखान्थि आरजिनानै दिनै गामि ओनसोलाव जों नुबोबाय दं आरो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव ओ थाम आरो न'खरावबो न'खरफ्रोमबो जेनेबा दाउआ जोंनि फिसिजाग्रा जिबि नङा होमबा बेबो जेनेबा जोंनि खालाय दैफोन जोंनि जानाय आदारखौ आरोर लकेल दाउखौ फिसिनो थाखाय जोङो गामि न'खरावथ' जोङो बारा फार्मनि गोनांथियानो जाया मानोना बिसोरो गावसोरनो नागिरनानै जागोन एम्फौ एनला माइफोरखौ नोङो एसे एनै सारना होबानो जाबाय आरो बिसोर गावगायनो गावनि आदारखौ बिसोरो बारिफोराव थांनानै बिसोरो नागिरनानै जा यो आरो जेब्ला नोङो फार्म खालामगोन फार्म खालामबाथ' बियो बारिनि आदारखौ बिहा जानो मोनला बियो अखल बियो दानाखौ जागोन जायखौ ब्रयलार दानाया ब्रयलारनो होनानै दाना होनाय जायो बे आदारखौनो दाउआआबो जागोन आरो बिदि खालामोब्ला जोंनि दाउआ बै लकेलजों जाना देरनाय बेफोर रखम जाया आरो बारा टेस्टि आरो आथिखालाव जोंनि दाउनि बेसेनाबो जोबोर बांबाय नङा होमबा बुंनो थाङोब्ला दायो बाजौ बाजि किल' गथायाव आरो बेखौ नोङो गोदानानै फानबाथ' बेखौ जोङो दिनै गोबां लेभेलाव मोनहैगोन आरो मार्केटआ माने दाव मा सेया देरा देरनो थाखाय जेरै ब्रै दान थाम दान बिदि नांगौ जायो नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो गोनोखो आदबजों जुदि ओ दाउखौ जुदि नों फार्म बनायमारनोब्ला दाउ फिसिनानै नोङो रां आरजिनो सानमारदों बा जों‌ गोनोखो आदबजोंबो नोङो फिसिनो हायो लोगोसे नोङो दाउ फिनायजों लोगोसे नोङो दाउदैबो मोनफायो नङा होमबा दाावदैखौबो नोङो दैसि दाउ दैआनो लकेल दावदैयानो दायो पन्द्रटागा बेखौ नोंङो फोनोब्ला नोङो मासे दावा जुदि पनद्र टागा दै सानसेयाव जुदि दैसे दैयोब्ला थिग बिदिनो दाउखो जुदि नोङो सानफ्रामबो बि दावदैया बिदै दैनानै होबाय थायोब्ला फन्द्र' थागा ओ‌ नोंहा गासै बेसेबां जागोन ओ सारि सारिस' जाहैगोन नङा ओमबा नोंथां? अब्ला दाउनो नांगौ रोखोमथ' जेनबा नोङा दसटागानि दाउआ आदार जाबाबो नोंहा थाइबा राङा बास बासि लाङो नङा होनबा‌ थिबिदिनो बे जिनिसनि खेट थ' जों बिदि हाबनांगोन आरो नोंथां आथाना सारेनाखौ जों हिसाब लानो रोंनांगोन मासे दाउआ सानसेयाव बेसेबां आदार जायो बेखौ जोङो फार्म बानायनो। बा मिथिनांगोन नङा ओमबा? ओरैनो दाउखो देरनो नांगो ओरै नांगो होनना आदारल' होबाय थाबाबो दाउआ देरा नोङो जिक नोङो दाउनो सानसेयाव आदार नांगौ बेखिनिखौल' हो बियो आरो दै बेनो नांगौ रोखोमनि दै दौ माने दै बाल्थिंआव होना दोननांगो। आरो फार्म मोनजां मोजां खुलिनोबा जोङो बेयाव थालिर बिलाइ होनांगोन नंगोना नोंथां? थालिर बिलाइ होयोबा लक दाउआ थालिर बिलाइखौ खेबस' खेबस' जायो आरो दैयाव होना सोमना दोननांगौ थालिर बिलाइ लिमुखौबो लिमु रोसिखौबो दैयाव गारना दोननांगो मानोना जों बिसानि दाउफोरनियावबो बिजानु हाबनो नायगिरनाया बे बेमार आजारा जानो हाया जाथों होननानै खायसे खायसेखौ आं फार्माव बिद नुनाय जादों आरो माने बाल्थिंआव बा खोस्लियाव दैखौ दोननानै बेयाव जेनेबा लिबु सिथा सेरना गारनानै दोनोलै। बेखौ आं नुदों आरो आरो लोगोसे थालिर बिलाइ थालिर बिलाइखौ बिसोरो जायो खेबस' खेबस' बिदिबो नुदो आरो आं बे बेयो माने फार्म बनायनायाव बेफोरखौ माबा मुवा बेसादखौ बाहायनो गोनां जायो आरो गोबां रांखान्थि आरजिनो हायो आंनि नुनायाव दाउजोंबो बिदि बिदिनो आरो बे अमाखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय अमाखौ बोरैहाय फिसियो। अमाखौथ' जोङो गुन्दि जोंनो नांथारगोन नङा ओमबा? आथिखालावसो दानाया फैबाय माने गोनोखो आदबजों दिहुनजानाय गोद गोदोथ' जोङो गुन्दैजोंनो फिसिखायोमोन।